औ। खोनादों ना नोंथां होलौ।
औ खोनादीं ना नोंथां
औ औ खोनादों।
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
आं नोंथांजों माने बे बर'फोरनि जिथुनाखि दानाय लुनायफोर सावरायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायलायनो हागोन नामा? अ।
होनोमबा नोंथाङा एसे फोरमाय
औ।
औ
बिदिनो दा दानाय लुनाय बुङोब्ला जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा अ माने गावसोरनि थाखाय जि गाननाय जोमनाय जि दख'ना आरो हौवाफोरनि थाखाय जि गामसाफोर बेफोरखौ गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दा-दानानै बेफोरबायदिनो गान होबोगासिनो बा गावसोरबो गानबोगासिनो आरो जेरै ओ बेयावनो बुंनो थाङोब्ला जि माबा खुन्दुं बे खुन्दुंखौ बिथांमोना जि एम्फौ ना एम्फौ फिथोब बिनिफ्राय दिरुन बिनिफ्राय दिरुनन्नानै आरो बेफोरबायदिनो गोबां बायदि मैया रोखोमनि दंफां बिलाइ बिगुरफोर खौ देग्लिनानै बेफोरनिफ्राय गाब ओंखारहोनानै बे दिरुननाय जि खुन्दुं बेफोरखौ बे गाबफ्राव सोमनानै दोननानै बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गाबफोरखौ दिरुननानै बे खुन्दुंखौ गाब होयोमोन आरो
औ
आरो बिनि उनाव बिथांमोना जे खुन्दुं बेफोरखौ बिदिनो गामसा बा दखना आर'नाइ बे बेफोरबायाददिखौ दायोमोन आरो नोंथाङा बे दानायफ्राव बोरै बोरै मा मा बाहायनाय जायो बोरै बोरै दायो बेफोरखौ एसे
औ औ औ हागोन औ नोंथाङा? बुंनाया थारैनो थार मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बेफोरबायदि दानाय लुनाया नङा होनबा? गावसोरनो माने जि जोमफोरखौ दानानै लानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ होदा दं ओ जोंनि बर' आइजो फोरा बेफोर खामानियाव जोबोद आखा फाखा नङा होनबा?
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो गोदो जेब्ला माने खुन्दुं खुन्दुंआ दाथ' गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोर मोनो दायो माने ओ मेसिनजों गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोरखौ दिहुनदों आरो बे खौ बाहायो नाथाय गोदो जेब्ला जोंहा खुन्दुं गैयामोन बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने जि दायोमोन नङा होनबा?
औ नंगौ
जेरैहाय खुन्दुं गैयि समावबो माने एम्फौ फिसिनानै बिनि बेनिफ्राय माने थावख्रिनाय बा थावख्रिनानै बिथांमोना खुन्दुं लुयोमोन नङा होनबा बेखौ खुन्दुं लुनाय होननानै बुङो नाय बुङोमोन आरो बेनिफ्राय लुखांनाय खुुरुमखौ माने ओ खौ मा ओ माबा उम ओ माने ओ ओ मा होनो खुदुं मोना ओ मोजा माबा हा माने मोनसे दानानै लायोमोन आरोना बे खुन्दुंखौ लुनानै लायोमोन। बेनि उनावहाय बिजोंनो माने इसान इसानसालियाव माने जि दायोमोन जेहाय इसानसालि याव इसा होनबाथाय बे जि दाग्रा न'खौनो हिसानसालि होननानै बुङो आरो बे हिसानसालियाव ओ औ ओ गय गय दंफांखौबो दाननानै बे माने साल खुन्था बानायो आरोना गंब्रै साल खुन्था।
औ
औ थंब्रै माने बानायो आरो बे माने इ सानसालि जायो
ओ थंब्रै साल एबा अबेबा एबा दंफांनि गन गंसेयाव होनादों ना नोंथां